हेलौ औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ। बिदिब्ला जोंहा दायो मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै नामा?
औ जागोन दे सावरायजागोन।
औ। बर'फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा? औ दोरोङारि दानाय लुनाय आरो। जेनेबा दोरोङारि जों लोगोसे आथिखालाव माबोरै सोलायबोखो बेफोर। नि सोमोन्दै सावरायनोसै आरो जोङो।
जागोन सावरायजागोन।
बिदिब्ला आंनो एसे बुंग्रोनोसै बर'। फोरनि दोरोङारि जि दानायनि बाथ्रा बुङोब्लाथ जोंहा बर'। आयजोफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां जि दानायाव माने आखा फाखामोन होननानै जोङो मोनथिनो मोनो आरो। आरो लोगोसे। गामि ओनसोलफ्राव थांब्ला नुनोबो मोनो दासिमबो माने बिदि गोबां जिद'। गोरों आखा फाखा आइजोफोर दङ आरो जोंना ओमफ्रायो गोदोनि समाव बर'फ्रा माने आइजोफोरा जि दानो रोङाब्लानो माने हाबा हरनो। गोब्राबमोन आइजोफोरखौ बिदि होननायखौबो जोङो खोनानो मोनो। जि दानो रोङाब्ला माने बे सिख्लाया हाबा जानो गोब्राब। जायो होननानै जोङो बिजाबफोराव गोबां फरायनो मोनदों आरो। बेजों लोगोसे औ। जि दानो रोङि हिनजावफोरखौ आखुजि बिदि बुंनाय जायो आरो। बिनिफ्राय गोदोनि समावथ जोंहा बिदि। दानि बायदि बायनानै मोननाय खुन्दुं बेफोरनि बाहायनाय गैयामोन नालाय। बेनिफ्राय गोदो जोंहा इन्दि एम्फौ लुनानै एम्फौ लानानै इन्दि एम्फौनिफ्राय बिदि खुन्दुं इन्दि खुन्दुं दिहुननानै बेखौ जि दानाय जायोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों मोनो आरो ओमफ्राय इन्दि खुन्दुङाथ माने बांद्राय खालार बिदि खालारिं जाया नालाय बिनिखायनो बेखौ कालार होनो थाखाय गोदोनि जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने बबेबा दंफांनि बिबार बा सिलिखा फिथाइ गय फिथाइ बायदि बायदिसिना दंफां लाइफांनि बिलाइ बिदिफोरखौ बाहायनानै माने कालार कालार फोरफोरखौ होयोमोन होननानै मिथिनो मोनदों आरो।
औ नंगौ जों बेखौनो गाब गानाय होनना बुङोमोन ना
औ बेफोरखौ गाबगानाय होननानै बुङो आरो। जायो। गोदोनि समाव बिदिनो दानि बायदि बिदि खाालारफोरबो गैयामोन नालाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना बायदिसिना जिब मा होनो बे बिबार बायदिसिना बिफां बिलाइ बेफोरखौनो बाहायनानै जिफोरखौ खाालार होनानै दायोमोन ओमफ्राय बां बांद्राय कालारिं बिदिफोरबो जायामोननो गोदोनिया जेनेबा गोथां ओमफ्राय बे सिलिखा फिथाइनिफ्राय मोननाय कालारा एसे सोमखे सोमख्रै बिदि जानो नागिरोना बेफोरबायदि जायोमोनो आरो बिनिफ्राय गोदोनि समावथ' बिदि मा होनगोन बेखौ खुन्दुं लुनाय बे इन्दि खुन्दुंजों माने जोमग्रा जिफोरखौबो दानाय जायोमोन ओमफ्राय दख'नाफोरखौबो बेफोरखौ दानाय जायोमोन होननानै मिथियो आरो। गोदोनियावथ' जोंहा जि दानायनि बाथ्रा बुङोब्ला आसागि बैसिगिनि सल'फोरखौबो जोङो फरायनो मोनो। गिलासोरोन दानोना जेब्ला गिला बुहरनायाव बिसोरनि जिफोरखौ थबस्र' थबस्र' बस् स दमोन बेफोरबायदि होनलायनाय बेयाव आसागि बैसागि याबो माने गोबां जि दानो रोङोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो। बेजों लोगोसेनो जोंहा मोनथिनो मोनबावो गोदोनि समाव माने दावहायाव थाङोब्ला दावहारुफोरनो बिसिया मा होनो बेखौ हरनि गेजेरावनो सोंनानै हरावनो दानानै माने गानहरोमोन होननाय बाथ्राखौबो जोङो मिथिनो मोनो आरो।
औ औ
नोंथाङा गोदोनि दोरोङारि जि दानायफोरनि सोमोन्दै मा मा मिथियो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोङो गोदोनि दोरोङारि जि दानाय होनना बुङोबा नोंथाङा जाखिनि दानि एसे सिगाङाव बुंखालांबाय जेनेबा जों जि दानो थाखाय जोंनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो। बे हिसाबै जोङो खुन्दुंखौ मानिफ्राय बानायो होमबा नोंथां बुंबाय जोङो इन्दि एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं लुनानै बेखौ जोङो बानाय दानाय जायो ना। आरो बेनिनो जोङो माखासे सिगांनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनो माखासे सुबुंफोरनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला आरो जोङो माखासे बिजाबफोराव मोनथिनाय बायदिब्ला खुन्दुंखौ बेबायदिनो जोङो बै थालिर बिफांनि जे बेजे
औ
निफ्रायबो बर'नो होननाय खोनादोंमोन आरो फार्सेथिं बै आनारस बिलाइनि जे बेजे थायो। बेनि ओमफ्राय बे खुन्दुंखौ दिहुननानै जिखौ दायोमोन होननानै जों खोनादों आरो। बेबायदिनो जोङो गोदोनि सुबुंफोरा जेनेबा बबे समाव मा खामानिखौ मावनांगौ आरो बेखौ माबायदि मावलांनांगौ बेखौ जों गोबां मावनो दांनो गोरोंबा आखा फाखा जोङो मोननो हायोमोन।
औ
बेबायदिनो बिथांमोनहा जेनेबा खुन्दुं बरनबाय गाब गाबाय आरो जि दानो थाखाय जोङो माखासे बिदिनो गोनां मुवाफोर गोनां जाबावो जोंहा जेरै जों सालखुन्था सालखुन्था बानायनो थाखाय जोङो गोबां बेबाय दिनो ओ गोदो गय दंफांनि बानायो औवा दंफां बेफोरबादि बानायो आरो बेजों लोगोसे जोङो गोनां गोबांथार गोनां मु-मुवा दंबावो जि दा दानायाव जेनेबा जोङो रासो माखु बेबायदिनो ओ जि दानायाव गोनां जानाय माखासे बेसाद गोबांथार दङ जों बेखौ आथिखालनि सुबुंफ्रा जेनेबा माखासे नामफोरखौ जोङो बुंनो हायाबा जों मिथिया जालांबाय।
औ
बेबायदिनो बिथांमोना नांगौ जानाय मुवाफोरखौ गाव गावनो दानानै गाव गावनो लायोमोन आरो फारस्थिं जोङो आगर एरनाय दोरोङारिनि बेलायाव जोङो आगर एरनायखौ जोङो ओ आगर एरनाय आरो आगर सुखांनाय बे जों मोननै रोखोमनि आगरखौ जों मोननो हायो आरो। जेरै जोङो दा जोंनिनो ओ मख'जाथाव बा बयजोंबो मिथिजानाय बा जोङो आथिखालाव जि आइ टेक मोनसे प्रडाक्ट जि जों आर'नाइ बिनि आगरखौ जोङो एरालासिनो सुखांनाय बे मोनसे बेलायाव आव-आर'नाइनि आगरखौ सुखाङो होननानै जों मिनथिनो मोन्दों आरो। बेफोर आरो आरो बेबादिनो जोङो आगरफोरखौ जेनेबा जोंनि गोदोनि सुबुंफ्रा जि दानायाव ओ बबे जियाव मा आगरा आगरखौ एरोबा समायगोन बा मा गाबजों बबे आगरखौ होयोबा बबे सियावनो मा बबे आगरखौ एरोबा सुखाङोबा मोजां समायगोन बेफोरखौ मोनथि योमोन। बेबादिनो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो माखासे बिदिनो गोबांथार मुवा बेसादखौ नुनानै नायनानैनो नुनानै नो जोङो आगरखौ सिफोराव सुखाङो बा एरो होननानै जों खोनानो मोनदोंमोन आरो।
नोंगौ जेनेबा गोदोनि समावहाय गोबां बर' आइजोफ्रा दानाय लुनायाव आखा फाखा होननानै खोनादों जेरै ओ मिथिंगानि बिबार बायदि सिना बा दाव-दाउसिन दाउला बायदिफोरखौ नायनानैनो आगर एरनो हायोमो न होननानै जोङो मिनथियो आरो। ओ जेनेबा हनै अख्रां साजों जों दाउ बिरलांदों होनना बुंनाय लोगो लोगो बे दाउखौनो माने जियाव आगर एरोमोन आरो। दिंखिया आगरफो दिंखियाफोरनि बिफांफोरखौनो नायनानै आगर एरनाय बा फारौ फारौ मेगन बायदिसिना जोंहा गोबां नाम दंना बर'फोरनि आगराथ' जेरै फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब बायदिसिना बिदि ओमफ्राय बैफोर आगरफोरखौ औ
दाउसा मोख्रेब मावजि आफा बेबादि गोबां दं आरो जेनेबा
बेफोरखौ माने बै मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा जोंहा नुनाय मिथिंगायाव मोननाय जिब जुनारानो जा बिफां लाइफां, दाउसिन दाउला बैफोरनिफ्राय माने ओ नुनानैनो बेखौ माने आगरफोरखौ एर खांनाय आरो जेनेबा दाउथुनि मेगनखौनो नुबाय बा फारौ मेगन खौनो नुबाय बिनि आगरा माबायदि जागोन बेखौ जियाव एरखांबाय बिदिमोन आरो
औ नंगौ।
औ ओ नोंथाङा बुंलांनाय दहायो जेनेबा सुखांनाय आरो एरनाय बिदि दङ होननाय जोंहा बांसिनानो ओ जोमग्रा जिफ्राव आगरखौ एरनाय जायो आरो माने
औ औ।
आगरफोरखौ एरनाय मानो सुखांनाय जायो बांसिन एरनाया बै ओ गानग्रा दख'नाफ्राव बांसिन एरनाय बिदि जायो आरो। ओमफाय गोदोनि जोंहा उल जिफोरबो थायोमोन ना गोदोनि समावथ' बि दि दानि बायदि बांद्राय सुइटार स्काप बेफोरबायदिनि बाहायनाय गैयामोन नालाय ओमफ्राय बे गोदोनि समनि उल जि फ्राव माने आगरफ्रा बांसिन ओ स खांनाय आरो बिदि एरनाय नंङामोन आरो ओमफ्राय एरनायबो दंङ। बबेबा बबेबा खिन्थु बांसिन माने सुखांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ
औ बेजों लोगोसेनो औ।
नोंथां जेनेबा गोदोथ' जेनेबा गोबां बेबायदिनो मोनसे मोजां दोरोंङारि लेभेलसिम फैबाय नाथाय आथिखालावथ' गोबां सोलायनाय फैबाय नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंनो हा माबायदि सोलायनाय फैखो?
फैखो होननानै बुंङोब्लाथ' जोङो दायो गोबां नुनो मोनगासिनो दंङो जि दानायनि बेला याव आरो सोलायनायखौ। गेजेर ससेयावथ' बर'फोरनि जि दानाया माने गोबां दालानो खामोन बय बो ओ गारसोनानै दोनबायमोन आरो नाथाय आथिखालाव ओ सानैसो बिदिनो ओ माखासे रां रुफा थानाय सुबुंफ्रा अयभिं खुलिबाय अयभिं खुलि ओ जों जोंहा जि दानाय बेफोरो जि दानाय माने जायगा मोनबाय आरो। आरो माने जा जागायफिनबाय होननानै बुंनांगोन आरो गेजेर ससेनिफ्राय। ओमफ्राय
बेयावथ' जोंहा आथिखालाव बै जि सोंनायफ्रा जोंहा लामा गोलाव बेफोरबायदिफ्रावसो सोंनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव माने बै लामा गोलावखौबो नांलायला आ रो मेचननि गेजेरजोंनो जायगा फिसायावनो माने जिफोरखौ सोंनो हानाय बिदि सुबिदा जाबाय आरो आथिखालाव बिनिफ्राय जिफोरखौबो जोंहा मेसिनजोंनो दाना दाबाय माने जोंनि गोदोनि बै थाद साल नि बे मा होनो बे खौ जि दाग्रा थाथफोरखौ नांलाय लायलानो आथिखालाव मै मिसिनजों दंफांनिखौ नांलायला आरो मिसिन फोरजोंनो बायदिसिना मानसिया माने हारसिं नो सानसेयावनो ओ दसखान बिसखान दानो हानाय सुबिदा जा बाय आरो आथिखालाव ओ गोदोनियाथ' ओ साननै सानथाम बा सानसे गाहामजोंसो गांसे साननै गाहामजोंसो गांसे बिदि हायोमोन ना आथिखालाव बांसिन ओ जिदाग्राम मिसि मा मा होनो जिनिसफ्रानो गासिबो मिसिनानो होननानै बुंनांसिगोन आरो। मिसिनजोंसो जाजोबो गासिबो।
ओ नोंथांङाबो मिथियो ओ मा मा मिथियो जेनेबा माबोरै सोलायदों बेनि सोमोन्दै एसेसो।
औ माबोरै सोलायदों होनना बुंङोबा जि बुस्थुखौ नोंथांङा दानि बुंलांबाय बेफोरनो गोलैयो। बेफोरखौ नायोबा जोंङो दा आथिखालाव जोंङो माखासे समनि आंखाल बेफोरखौ नुनानै जेनेबा जोंङो आथिखालनि सुबुंफोरा गोदोनि माखासे जि बुस्थुआ जों मावोबा गोबाव सम लायोमोन नाथाय आथिखालाव दसेनो मा जोंङो साननै सानथामजों हानायखौ जों दिनै सानसे बा जोंङो एक घन्टा दुइ घन्टा बेफोरबायदिनि गेजेरावनोह बेखौ जोंङो नायनानै जोंङो मावबोनायखौ नुबाय आरो बेबायदिनो जोंङो जि दानाय लुनायनि बेलायावबो जोंङो दोरोङारि माखासेखौ गारबोनानै हमना ला जोंङो दोरोंङारि होनबा जोंनो जि दानो थाखाय गोनां जानाय माखासे गोबांथार मुवा बेफोर बुस्थुआ रोङा आथिखालाव मि दानाय लोगो लोगो जोंना बै माखासे दोरोङारि मुवा बेसादफ्रा गोमाबोबाय आरो बेबायदिनो जोङो आथिखाल बे ग्लबेलाइजेसन मुगायाव जोङो समजों खारफानानै बे बुस्थुआ जादों होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ औ नंगौ। गोबां सोलायबाय मानसिफोरनि साननाय हनायाबो सोलायबाय नालाय बयबो माने थाब जानायखौ नायबाय आरो बयबो औ
औ
बेनिखायनो गासिबो मुवा बेसाद बा माबा मोन से जि दानायनि अनगायै गुबुन मुवाफ्राबो जोंहा ओ थाब जानाय बेफोरखौल' नायसै आरो दानि मानसिफ्रा।
औ बेबायदिनो जोङो ओ जि दानायफ्राव जेरै सोलायदों जों दिनै बिदिनो आबाद मावनाय जोङो नुयो। जेरै गोदो मोसौजों नांगोलजों हाल एवोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों हाले एवनाय बेफोरखौ मोनबाय आरो माइ हानायफोरनि बेलायावबो जोङो गोदो गायनायनि उनाव मानसियानो हायो।